खोनादों नोंथां ओ बोरै खबरफोरा दासान्दै
खबराथ' आंना दासान्दों मोजांथ' नोंथांनालाय
आ आंनाबो बिब्दिनो मोजांनि गेजेरनो सोलिगासिनो ओमफ्राय नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो बाथ्रा दसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हायोबा
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन सम मोनगोन
अ ओ माने आं सावरायनो लानाय टपिकआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि खायसे जायगाफोर जेनेबा गामि बिथोरफोर गोदो गोदाय ओ जेबो बेबायदि सुबिदा राहाफोर मोननाय जायामोन दासिमहालागै जोंनाव मा मा औ दासिमहालागै जोंनाव मा मा हान्था मेलानि राहा मा मा सुबिदा फरायसालि बायदिसिना जाबोखो गोदाय मा बायदिमोन बेफोरनि सायाव एसे साव रायनो नागिरदों आरो आं नोंथां
औ नोंथां सावराय जायो दे
ओ जोंना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि हाग्रा बंग्रा न' बानायनानै थाबोनाय हादान सिफायनानै थाबोनाय जोंना मोनसे हारि होनजायो ओ गोदो गोदाय गोबां ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो ज' ज'यै रायजो रायजो राजाफोरजों गोरोबलायनानै ओ न' लुबोनाय, रायजो खुंबोनाय, रायजो दाबोनाय, बेफोरबायदिनो गोबां दासिमहालागै जों नुनो मोनो बेफोरबायदि गोरोबनायफोरखो गामिफोराव। ओ नाथाय गोदोनि दिनाव गोबाङानो माने जोंनि दा जेरैबायसा जोङो सुबिदाफोर मोनदों जेरै गोदो फरायसालि गैयामोन, दंमोनब्लाबो गंसे गंनै जोबोद गोजान उसुबिदानि गेजेरजों थांनांगौ जायोमोन आरो खाथियाव जोंना देहा फाहामथाय हस्पिटाल बायदिसिना गैयामोन, देहा फाहामसालि गैयामोन। ओ हान्थाायमेलानि राहाया जोबोर खममोन जोङो आथिंदों साइ जों बायदिसिनाजों हान्थिनो गोनां जायोमोन। ओ दा जों नायनो थाङोबा जोंनाव गोबां जौगाबोबाय आरो गोदो दासिमहालागै दा जोंनाव खाथि खाला गोबां बर' फरायसालि नुनो मोनसै। ओ बर' फोरोंगिरिफोर नुनो मोनसै। फरायनाय बायदिसिना लेखा ओ बर'नि रावैनो लिरबोनो लिरजोबनो हासै आरो आथिखालाव। आ रो जोंना सोलोंथाइनि बेलायावनो जोंहा गोबां फोरोंगिरिफोरा दा जि-जिथुनिखि बोसोरसेनि सोलोंनाय, बे याव हाबयारलि आनजाद जायो। बे आनजाद जोबखांनायनि उनाव आ बेसेन नाङै सोलोंथाइ मावबादाबो होबोगासिनो दङ आरो दासिमबो होगासिनो। बे सोलोंथाइ मावबादा होनाय खौ आं जोबोर बाख्नायो दानि दिनाव। बेयो मोनसे जोबोर मोजां औ खामानि आरो बेखौ जों इयुन सिमहालागै लाबोलांगोन बे ओ बेसेन नाङै सोलोंथाइ मावबादा जिहेथु खुंनाय जायो। क्लास लानाय जायो। बेखौ अरायसम जों लांफाबाय थानांगोन आरो अब्लाना जोंनि फरायसा फरायसुलि फोरा ओरैनो बेखार बन्द' मोननाय टाइमाव ओ जाखिनि एसेबाबो रोंगोन एबा गोजौ थाखोसिमहालागै दावगालांनो हा हागोन आरो। ओ बेनिफ्राय जोंहा देहा देहा फाहामथाय देहा फाहामसालिनि खोथाखौ एसे बुंनो नागिरदों आङो माने गोदो गोदाय जोंनाव ओ देहा फाहामसालिफोर जोबोर खम नुनो मोनोमोन जोंहा हाग्रा बंग्रानि मुलि बुथुमनानै देहा फाहामथायनि राहाखौ लानाय जायोमोन। दा फ्रायानो बेफोरबादि गैला खोनो बुंजायो। ओ जोंहा दा मोजां मोजां सुबिदा गोनां हस्पिताल देहा फाहामसालि फाहामग्रा बायदिसिना ओंखारबाय आरो गोदोनि दिनाव मोनसे ओ मोदाय दावदाय अज जा बायदिसिनाफोरजों फाहामथाय राहाखौ गोबां लानाय नुनो मोनोमोन आरो। ओ दा आरो बेफोरबायदि जोबोर खम नुसै आरो जोंनि जायगाफोराव। ओ हान्था मेला हान्था मेलानि राहाखौ बुङोब्ला गोदो गोदाय जोबोर उसुबिदा खस्थआव गोलैसोनांगौ जायोमोन गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोबोर जेंना जेंसिनि गेजेरजों ओ लामाखौ हान्थिनांगौ जायोमोन नाथाय दा जोंनाव मोजां लामा मोजां हान्था मेलानि राहा जेरै गारि मथर ट्रेन बास बायदिसिना फैबाय। बेनिफ्राय जोंना हान्था मेला हान्थिनायनि ओ जानाखि ओहो खाबु बेफोरो बांसिन जाबाय आरो जो जोबोर गोरलै हान्था मेलानि राहाखौ जोङो दायो लानो हासै आरो। ओ आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंहा हान्था मेलानि राहा बुङोबा जोंहा गोबां ओ गिदिर गिदिर राजा लामा जेरै बाजौ जिबा नं राजा जा लामा आरो गामि ओ जेरै गामि बिथोर गामि फिसा बायदिसिनावबो दा गोबां मोजां थाबायग्रा हान्थिग्रा लामाफोर जोङो मोननो हानाय लुफुंजानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों। आरो आं सानो बेफोरबायदि सुबिदा आरो ओ खाबुफोरा इयुनावबो बारायगोन दा जोंहा गोबां बर'फोरानो ओ जोंनि बे सोरखारि साख्रि एबा मोजां मोजां आनजाद होनानै गोजौ थाखोसिम दावगाहैनो हाबाय गोबाङानो साख्रिबो मोनबाय। आ दा बेफोरो सोलायनाया जोंनि गेजेराव फैबाय आरो ओ माखासे दुखुनांथाव खोथाफोर दंबोयो गोबां जायगायावनो बेफोरबायदि ओ जौगानाया दासिमबो जाजोबाखै गामि बिथोरफोर ओ गोथौ जायगायाव दासिमबो बेफोरबायदि राहाखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। लासै लासै लासै लासै बेफोरबायदि राहाया फैगासिनो बेखौ जों मेगनजों नुदों आरो दासिम सिमहालागै बेफोरबायदि राहाखौ सोरखारा लागासिनो। ओ सुबिदा होनो थाखाय जायनोखि जेंनायाव गोग्लैनानै दं। आ आं सानो जोंनि ओ बरफोराबो बेफोरबायदिनो रोंखा राखा सासे ओ सुबुं सम्पद जानानै ओ सोरखारजों लोगोसे आखाइ हमफानानै जाखिनि जोंहा जौगाहोनो गोनां खामानिफोरखौ दं। बो बेफोरखौ मावलांब्ला जोबोर मोजां होननानै आं सानो आरो दा आं नोंथांनाव सोंनो नायदों नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव जेनेबा बेफोरबायदि जौगानाय एबा हान्थामेलानि राहाफोरा बोरै सिगांनिफ्राय दासिमा लागै बेसेसो जौगाना दं बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मि मिथिनो लुबैदों आरो।
औ नोंथां मानो होनब्लाथाय जोंनाबो गोदोआव जों उन्दै उन्दै समाव माने लामा सामाफोरा एसेबां मोजां नङामोन। थांनो फैनो थाखाय माने मोजां लामा गैयामोन ओमफाय थिग बेबायदिनो जेनेबा अखाफोर हायोब्ला थाय माने थांनाय फैनायाव जोबोर खस्थ' जायोमोन आरो।
औ औ
आथिखालाव माने सरखाराबो गोबां गामि सिं गामि सिंफोरखौनो नायफिनबाय। जायनि जाहोनावहाय माने फिसा फिसा लामाफोराबो दानि समाव माने ब्लगिथानि जाबाय नङाबाथाय पाक्का लामायानो जाबाय फिसा हैब्लाबो ओमफाय थि थिग बेबायदिनो गोदोथ' जेनेबा स्कुलफोराबो एसेबां जौगाखांनाय नङामोन।
औ नंगौ
स्कुलफोरखौबो गामि गामियाव एल पि स्कुल थायो नङा होमबा नोंथां ओमफाय दा बेवहायबो
लांदां
मोजांहै मानो आथिखालाव लुफुंनानै होबाय गथ'फोरनि थाखाय आरो मोजांहै अंगनबादि लानानै फैबाय बेफोरनि गेजेरजोंबो माने गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायखौ जों नु बोनो मोन्दों आरो माने जौगा खांनायाव माने गोसो होसिननायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ
आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव माने आं आथिखालावबो माने नुनो मोनदों गोबां गामि फिथोर फिथोर बेबाय बिदि जायगाफोर दङ बेफोराव माने एसेबां लामा सामाया माने एसेबां जौगाखाङाखै आरो जेसेबांंखिनि जौगाखांनां गौ मालाबा बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय इमारजेन्सि जायोना मानसिनि जिउआव अब्लानिया माने बेफोरबायदियाव डक्टरफोरनाव नांगौ बायदि टाइमाव मोनहैस्लाबनो हाया बा मोजां लामा गैयिनि थाखाय गारि मथरा हाबजाया बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो आङो नोंथां बेनि फ्राय दा नोंथांमोननिथिंजायबो जेनेबा लामा सामाया जेनेबा माबायदि हेल्थनि खेथ्र'आव बेखौ एसे माना फोरमायनानै होदो
आ हेल्थनि खेथ्र'आव आरो लामा सामा होनोबा ओ गोदोनि खोथा लाबोफिनोब्ला जोङो गोदो जोबोर उसुबिदामोन आरो जोंनाव देहा फाहामसालिफोरा दा खाथियाव गैयामोन फारमासि बायदिसि ना ओ जेबो राहा गैयामोन आरो गोदोयो दायो ओमफाय ओ नैबे जौगानाय बुब्लियाव दायो खाथि खाला गोबां गेदेर गेदेर मोजां मोजां सोरखारि प्राइभेट हसप पिटाल देहा फाहामसालिफोर नुनो मोनसै आरो ओ गामिया थिं गामि गेजेरफोरनि लामा होनोबा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि हाग्रा दाननानै थानाय समनिफ्रायनो ओ जोंनाव मोजां हान्थामेलानि थाखाय लामा ओ इथादों बानायनाय ब्लग हालि खेथ्राजों बानायनाय बायदिसिना लामा बेफोरबायदि जायाखैमोन
औ नोंथां
गोबां गोथौ गोथौ बिथोर जायगाफोरावबो जों बेबायदि लामा सामा बानायनाय हान्था मेलानि मोजां राहा जानायखौ जोङो दायो नुनो मोनदों आरो ओ जोंनि ओ ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जौगाबोगासिनो दं आरो जौगालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामदों ओ दानि थासारिखौ नायनानै आरो गोबां रोंखा राखा सुबुंफोर दानि दिनाव ओंखारबाय दं ओ सुबुं सम्पदफोरा अनजिमाया बांनो हमलांदों बेनि थाखायनो आंहा माने फोथायनाय दं जोंनि ओनसोल ओनसोलाबो सानसे गुबुनफोर गोजौसिन थाखोनि सेहेरफोर जेरै नोगोरफोर बेफोरबायदि जौगालांगोन ओ इयुनहालागै
माने जोंना समा जाबायमोन।
ओं जोंना समाबो जाबाय ओ जोङो नेक्स्ट कलाव गुबुन टपिकनि सोमोन्दै रायज्लायफिनसै दे नोंथां नोंथांनि सिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथां।
औ दे